हेल' नोंथां हेल' नोंथां हेल'खोनादों खोनादों ना नोंथां
थां
औ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दासान्दि?
अ आङो दासान्दि ओरैनो दं नोंथां।
अ आं माने नोंथाङा ओरैनो दङब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
थां थारैनो सम होनो हागोन।
औ आं दा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय नोंथां जोंनो दा ससियेल मिडिया माने समाजारि बिजोङा जोंनि सरासनस्रा समाज बेववहाय माबायदि बिहोमा होगासिनो एबा गोहोम खोख्लैगासिनो दं बेनि सायाव आङो सावरायनो एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां इसे
थारैनो नोंथां।
औ औ दा नोंथाङा ओरैनो जोंनि ससियेल मिडियाया जोंनि समाजा सरासनस्रा समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनदों बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
थारैनो नोंथां गोबां नङाब्लाबो आ जा मिथिगौ ओ बे सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों आं फोरमायनो नाजागोन। ओ ससियेल मिडिया होननानै बुङोब ब्ला जों गिबियावनो बुंनो हायो जे रै इनस्टा फेसबुक, थुइटार टुइट आरो बेजों लोगोसे थिकटक ओ बैफोरखौनो जों ओ ससियेल मिडिया होननानै बुंनो हायो नङा ओमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां।
ओ बिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव ओ बर' समाजाव गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ आं नुनो मोनदों। गिबियावनो जों बुंनो थाङोब्ला ओन्दैफोरनिफ्राय लानानै ओ गोबां बैसो जानाय आइज जो बा हाबा जाखानाय आइजो बा ख्ला लाइमोन ओ बिथांमोनखौ गोबां ओ बिथांमोननि गेजेराव गोबां ओ गोहोम खोख्लैनायखौ आं नुनो मोनदों जेरै बुंनो थाङोब्ला जों उन्दै उन्दै समाव जोङो ओ सासे गथ'नो जों ओ उन्दैनिफ्रायनो बिमाया बे गथ'नो
फेसबुक बा इनस्टा बा ओ जों टुइटार बा टुइट बा वाटसाप ओ बेफोरखौ जों उन्दै समनिफ्रायनो भिडिअ' कल रायलायनाय बा ओ फेसबुकनि रिल्स नायहोनाय ओ बा इनस्टायाव रिल्स नायहोनाय जों आथिखालाव बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जों कार्थुन देखायनाय बेफोरखौबो नुनो मोनो बेनि गेजेरजों जों उन्दै गथ'सानि ओ फरायनायनि ओ फरायनाय गोहोखौ जों खमायो होननानैबो बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे ओ बे गथ'आ फरायनाय समाव फरायनाय गोसो होआ बा बियो मबेलखौल' नायनो गोसो जानाय ओ मबेलनि सायाव बांथो बांसिन इन्टारेस लानाय जों बेखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे ओ उन्दै खुदिसान उन्दै खुदिया गथ'नि मेगनाव ओ जों गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो।
औ थारैनो
आरो बेजों लोगोसे जों लाइमोन सेंग्रा सिख्ला होननानै बुङोब्ला आथिखालाव। फेसबुक बा इन्स्टा वाटसाब ओ बेफोरखौ ओ बाहायनायाव गोबां ओ गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनदों जेरै जों बुंनो थाङोब्ला ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों ओ मोजां मोनलायनाय बा ओ लोगो मोनलायनाय बिनि गेजेरजों ओ जों गोबां ओ गुबुन हार रिनि सुबुं बा गुबुन ओ मानसिफोरजों जों ब्लेकमेल खालामजानाय ओ जों बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेरजों जों ओ
आङो दा बेखौनो बुंनो सान्दों औ। ओथां माने सचेल मिडियानि गेजेर-गेजेरजों जोङो ओरैबायदि जेबो जानायखौ नुनो मोनदों। माने आजिकालि औ औ। माने सचेल मिडियानि गेजेरजों जोङो ओरैबायदि हुदा जालांबाय जोंना माने उन्दै उन्दै लाइमोन। फोराबो मा जायो आथिखालाव मबे ससेल मिडियायावनो गोदोसोनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो ना। बेनि गुबै जाहोनखौ औ नोंथाङाथ' बिनि। बागै एसे फोरमायनानै होखाबाय बिनि गुबुन जाह गुबै जाहैखो-जाहोनखो जोङो बुंनो थाङोब्ला मा होननानै बुंजायो आथिखालाव। जोंनि आइजो माहारि बा बिमा माहारिफोरा मा खालामो आथिखालाव उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आखाइयावनो सचेल मिडियाखौ बाहायनानै एंगारना होयो रिल्स देखायो सोरनिबा मोसानाय सोरनिबा माबा कमेडि भिडिअ बेफोरबायायदिखौ दिन्थिनानै मा खालामना हायो जोंना। बिमा माहारिया उन्दै बैसोआवनो माने गथ'खौ सचेल मिडिया बाहायनाय हुदाखौ सोनानै होयो जाहैबाय जायनि जाहोनाव आथिखालाव मा जायो जोङा गथ' उन्दै उन्दै गथ'साफोराबो सचेल मिडियायाव गोदो हाबनानै थायो। गावनि बेसेन गोसा समखौ औ गावनि बेसेन गोसा। खौबो मा खालामनाय जायो जोंना सचेल मिडियानि गेजेरजों बारहोहरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव माखासे गथ'फोरनि फरायनायनि बिथिङाव सावस्रि देहायारि साव गोग्गो लाखिनांगौनि बिथिङाव माने गो-गोदो हाबनानै थानायखौबो जों। जोङो नुनो मोनो आरो। मानो होननानै बुङोब्ला औ। मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालनि उन्दै गथ'साफोरा माखासे गेम जाय गेमफोरखौहाय जोङो गेलेग्रा फोथाराव थांनानै गेलेनांगौमोन बेफोरबायदि गेमखौ गारनानैहाय मा खालामो मबेइलावहाय गेम गेलेनाय। कार्टुन गेम गेलेनाय। अनलाइन गेम गेलेनाय बायदियाव जोङो। मुखुब जानानै थानायखौबो जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
लोगोसेनो जोंना मा जाहैबाय आथिखालनि माखासे सिख्लासा बिथांमोनाबो मा खालामो। फरायनाय समावबो मा खालामो मबाइलाव अ-अनलाइन थासै रिल्स आपल'ड होना दोननोसै। सोरबा फेसबुकाव सोरबा इन्स जायाव औ बेनि उनाव सोर मा रियेक हरदों सोर लाब रियेक हरदों सोर हाइ हेल' होनदों बेखौनो नेनानै थानानैबो माखासे समखौ। बारहोहरनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
थारैनो नोंगौ नोंथां।
औ बिदि बारहोहरनानैनो जोंना मा जायो माखासे गावनि बेसेन गोसा समा बारलांनायजों लोगोसे जेब्ला जों बैसो जानानै फैयो अब्ला जों मा जायो गावनि। फरायनायाबो फारसेथिं थालाङो जाहैबाय नालाय बैसो जानायजों लोगोसे। बैफोरोब थालांनाय सम। फोरखौ जोङो उनावसो मा जायो फस्थायफिननांगौ जायो होननानै आं सानो आरो। बिदिनो जोङिस औ जाय फोर माने जोंनि समाजाव जोबोर गाज्रियै गोहोम। खोख्लैयो होननानै आं बेखौ सानो आरो नोंथां। नङा होनब्ला नोंथां औ जायनि जाहोनाव जोङो मा जायो। फरायनायाबो जोंना आदा सस्रा ओरैनो सा सााज्रांहाय बेफोरबायदि बारलांबाय थानायनि जाउनाव माखासे जब नायगिरनायफोरावबो जोंना मा जायो प्रब्लेम नुजाथियो आरो मानो होनबा जोङो जाय समाव जों मोजाङै फरायनांगौमोन बै समाव ससियेल मिडिया बाहायनानै जों मा जाहैयो गावनि समखौ बारहोयो नालाय माखासे रोंनांगौ बाथ्राफोरखौ जोङो रोंस्लाबनो हाया सोलोंनांगौ बाथ्राफोरखौ जोङो मा जायो। आद्रा थालाङो आरो जायनि जाहोनाव जोंना मा जायो इन्टारभिउ होनायफोरावबो हास्लाबा हास्लाबा जायो माने गोदानै जोङो सोलोंफिनजोबनांगौ जायो आरो गासिखौबो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
बिनिफ्राय मा होनना बुंगोन जोंना आथिखालाव ससियेल मिडिया होननाय लोगो लोगो ससियेल मिडियाया जोंना बे जाबाय गाज्रिनि बिथिङाव नाथाय ससियेल मिडियाजों जोङो मा खालामनो हायो गोसो जायोब्ला जों मोजां गियान मोजां आखल आखुखौबो दानानै लानो हायो आरो
थारैनो नोंथां।
औ जेरै बुंनो थाङोब्ला जों इयउटुब मोनसे ससियेल मिडिया प्लेटफर्म होननानै बुङोब्ला इउटुबखौबो बुंनो हायो। जे जायनि गेजेरजों जोङो मा जायो माखासे रोङै आयदा माखासे रोङै बाथ्राफोरखौ जों मा जायो बेवहाय सार्स खालामनानै जोङो मोन्थिनो मोनो आरो जेरैबायदि औ जेरैबायदि एक्जाम फौ महरै मा जायो जोंना माखासे मानसिफोरा सुबुंफोरा मा खालामो गावनि जानाय लोंनायफोरखौ बो भिडिअ खालामनानै बेवहाय आपलड होनानै दङो जे माबोरैहाय संनांगौ माबोरैहाय बानायनांगौ माबोरैहाय जानांगौ माबोरै जोथोनै लाख थिननांगौ बेफोरखौ आपलड होनानै दोनो जिहेथु औ जोंबो माखासे रोंनो गोनां थानाय बेसादफोरखौ जाग्रा आदारफोरखौबो जों मा खालामनो हायो इउटुबनिफ्राय नायनानैबो सोलोंनानै लानो हायो। बिदिनो जेरैबायदि माखासे दामग्रा आइजें आयलाफोरखौबो जोङो मा खालामनो हायो नआव थानानैनो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंबो जोङो सोलोंनो हायो जेरैबायदि एगजामपोल महरै बुंनो थाङोबा जोङो गिटार मोनसे मोनसे गिटारखौबो जों मा खालामनो हायो नआव बायना लाबोनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै एसे गाबोन एसेहाय मा खालामनो हायो जोङो बेखौबो सोलोंनानै लानो हायो आरो बेफोरबायदि मोजां खामानिखौबो जों मावनो हायो होननानै आङो सानो आरो नोंथाङा दा बेनि बागै मा बुंनो सानगोन
आंबो थारैनो बेखौनो बुंनो सानो ओ ससियेल मेडियायाव जोङो ओ मोजांबो ओ बाहायोब्ला जों मोजांबो आरो बाहायनो रोङाब्ला ससियेल मिडिया जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि होननानै जों बुंनो हायो। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला ओ सोलोंथाइ लानाय समावबो जों गोबां ओ लेखायाव मोन ओ लेखायाव बुजियै बा टिचारा क्लासावहाय बुजाय बुजायनायखौ जों बुजियि बैफोर आयदाफोरखौ जों आथिखालाव ओ गुगोलाव सार्च खालामनानै जों बैफोरखौ नायनानै बा ओ एनसार दिहुननानै जों बेनिफ्राय सोलोंनो हायो आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा बिजनेस खालामग्रा बिथांमोनहाबो आं इउटुब बा इउटुबफ्राव जों ओ सार्च खालामनानै ओम बिजनेस आयदानि सायाव गोबां नलेज लानायखौ जों नुनो मोनो ओ आरो बेजों लोगोसे ओ गोबां ओ ससियेल मिेडिया प्लेटफर्मनिफ्राय जों गोबां सोलोंनो हायो होननानै बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे गाज्रि होननानै बुङोब्लाथ जोंनिया फ्राय बेनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला माबा जोंनि माखासे आइजोफोर आरो बेनिफ्राय जों बुंबावनो हायो ससियेल मिडियानिफ्राय आथिखालाव गोबां बर' आइजो आजोफ्रा ओ रिल्स बा फेसबुगाव फट आपलड होनानै बा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानैबो आथिखालाव रां आरजिनाय जों बेफोरखौबो नुनो हायो।
औ औ औ बे सैथो नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्राखौनो रायखांदों नोंगौ। आंबो नुनो मोनदों आथिखालाव गोबा गोबां आइजोल नङा गोबां सुबुंफोरानो मा खालामो ससियेल मेडियायाव भिडिअ' आपल'ड होनानै मोजां गाज्रि मोजां भिडिअ आपल'ड होनानै एसे बेसेन गोसा जिहेतु कन्टेन्ट लाबोनो हायोब्ला जोंना मा जायो बयजोंबो अनसायजायो। जायनि गेजेरजों जोङो गोबां रां औ जायनि गेजेरजों जों गोबां रां। खामानिनायखौबो जों नुनो मोनो नोंगौ नोंथाङा बेखौ सैथो बाथ्राखौनो बुंथिनानै होदों जोंना मा जायो। माखासे रिल्स बानायनायजों लोगोसे माखासे कन्टेन्ट जेरैबायदि कमेडि भिडिअ सर्ट भिडिअ बेफोरखौबो बानायनानै जोङो ससियेल मिेडियाायावहाय हगारना होयोब्ला जोंना मा जायो जुदि कनटेन्टआ एसे मोजां जायोब्ला माने बयजोंबो अनसायजायो।
थारैनो नोंथां।
माखासे फिउ फैयोब्लाथाय जोङो मानो बेनि प्रफिट हिसाबै बिनिमय हिसाबै जोङो मा मोनो माखासे दडलार हिसाबै जोङो रांखौ मोननो हायो आरो।
थारैनो नोंथां नंगौ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो जों ससियेल मेडिया आयदानि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ ओ दोन्थनोसै नामा।
औ दे नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय औ। गोजोनथों नोंथां।